हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ। होमबा नोंथां जोङो बे ओ सावस्रिनि सायावनो रायलायनोसै ओमबा नोंथां दे। सावस्रि ओ सावस्रिखौ ओ जोंनो मानो नांगौ आरो जोङो साव-सावस्रिखौ जों माबायदि गोग्गोयै लाखिनो? ओं हायो एबा जोङो लाखिनांगौ बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै। होमबा आङो आंनो एसे माने फोरमायग्रोनोसै बेनि बागै। औ औ नोंथां जागोन नोंथां।
ओ जोंनो ओ सावस्रिया जोबोद गोनां मानोना ओ जोङो ओ मिथिनो मोनो बा जोङो मिथिगौदि सावस्रियानो जोंनि ओ दोहोन होननानै जों बुंनांगोन आरो। जोङो सावस्रि एबा जोंनि देहाया मोजां एबा गोख्रों थायोब्लासो जोङो बै दोहोनखौ जोङो गथायनो हागोन बा दोहोनखौ जोङो लाबोनो हागोन बा खामायनो हागोन। मा ओ जोंनि सावस्रियानो जुदि गाज्रिब्ला नोङो मा खामानिखौ मावनो बा मा खालारखौ मा खामानि मावनानै नोङो ओ धोन खामायनो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो जोङो ओ सावस्रियानो दोहोन होननानै बुंदों। ओ जों सावस्रि खौ जोङो मोजाङै लाखिनांगौ आरो बेखौ जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो माखासे माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोङो खामानियाव दामानि मावनाय एबा जोङो ओ एक्सारसाइस एबा बियाम खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ माने मावनांगोन एबा जोङो लाखिनांगोन आरो जोंङो सरसायाव। आ थिग बेबायदिनो ओ मो जानाय लोंनायनि बेलायाव जोङो जेरै माखासे ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंङो जानो नांगोन। जोंनि देहाखौ मोजांङै लाखिनो थाखाय। ए बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो जोंङो बैफोर हासार गोनां बा रासायनारि माखासे ओ मुलिफोर बाहायनाय बा हासार बाहायनाय बेफोरबायदि मुल जोङो ओ मुवा बेसादखौ बा मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइखौ जाया। जायालासिनो जोङो माखासे ओ अरगेनिक गावनो गायनानै मोननाय बा जोङो बेबायदि रासायनारि बाहायै माखासे मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो जायोब्ला जोंनि जोंनि देहाया जेबो खहा जानाय नङा जोङो ओ मोजांङै थागोन। औ लोगोसे जोंङो ओमफाय बेबायदिनो ओव मा होनगोन बेखौ ओ बै जोङो ओरैनो थायालासिनो जागौ ओ जायै ओ जायै जायैल' जों ओरैनो उन्दुनानै बा ओ जिरायनानै थायालासिनो जोङो फुंबिलि एबा मोनाबिलि समाव जोङो दसे दसे से ओ थाबायनानै बा जोङो खारनानै बा बियाम एक्सारसाइस खालामनानै जुदि खालामोब्ला जोंनि देहाया माने एसे फ्राड फ्रिट जायो लोगोसे जोंनि देहायाबो माने मोजां ओ गोग्गोहै थायो आरो मानोना अज मानोना जोङो सासे मानसिया जुदि नोङो थाबायनाय नों
नों जेबो बियाम बा एक्सारसाइस बा खाराब्ला जोङो सासे मानसिया अ जिनै अ जिनै बा जिथाम किल'मिटार थाबायनांगौनो सासे मानसिया माने सानसेयाव। ओ अब्लानिबाबो जोंनि माने देहाया मोजां सरसायाव बा आ सलासल बा बिदि बायदियाव थायो आरो अब्लानिया जोङो बिदि एक्सारसाइस खालामनो हायाबाबो जों माहा बहाबा थांनायफोराव बा बहाबा उम गारिफोराव बा बहाबा गाम जायगाफोराव जों थाङोब्ला गारि गाखोआलासिनो जोङो एसे बिदिनो ओ नै किल'मिटार थाम किल'मिटार बिदि थाबायै थाबायै जोङो सानसेयाव आ जिनै बा जिथाम किल'मिटारखौ जोङो थाबायथारनांगौ होननानै बुंदों आरो माखासे ओ गोरों गोरा एबा ओ बिजिरगिरिफोरा बेबायदि जोङो अ थाबायनांगौ बेनिखायनो बा जोङो एक्सारसाइस एबा बियामखौ खालामनांगौ आरो नोंथां औ।
थाङा गोबां खोथाखोनो ओ जोंनि देहा सावस्रिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायबाय। आरो जोङो नोंगौ नोंथांङा बुंनाया गो ओ थारैनो। जोङो देहा सावस्रि खौ जों जोथोन लानोब्ला जोङो जानाय लोंनाय जोंनि आदार बि रावखौबो जोङो गोसो होनांगोन। नङा होमबा? जोंनि जानाय आदाराव जों गासै मुवा जिरायखौनो जोङो जालानो नाङा। जेरै जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो खेला दुलाखौ गेलेनांगौ। जेरै फुटबल गेलेनांगौ जोङो भुलिबल बिदिनो जोङो खारनाय बारनाय बेफोरो जोंनि देहाखौ जोङो सावस्रिखौ गोख्रों लाखियो आरो। बेफोरखौ जोङो साफ्रोमबो मानसियानो जोङो गेलेनांगौ आरो जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजोंनो आरो जों दिनै देहा खौबो राफोद लाखिनो हायो फरायनायजों लोगोसे जोङो बेफोर रखम खामानि दामानि जों मावनांगोन गा न'फोराव थायोब्ला। नङा होमब्ला? जोङो इसेब्लाबो जोङो देहाखौ मुभ खालामनांगोन आरो जों जुदि सानफ्रामबो जायै लोङै जुदि आरामै जु दि लाबाय थायोब्ला देहाखौ जुदि आराम लाबाय थायोब्ला बि मानसिनि देहायाव माने बेराम साफिनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा आरो नोंथां। बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ जोथोन लानायजों लोगोसे जोङो गासैबो बेफोर रखम हाबाखौ जों मावनो नांगौ आरो। जोंनि देहाया गोबां माने बेराम जायोब्ला जोङो दिनैनि दिनाव जोङो थाइसे थाइनैजों देहाया बेरामा हामनायखौ खौ जों नुवा। नङा होमबा? गोबां रां खरसा जायो दिनै बेराम जायोब्ला। बेफोरो जायनि थाखाय जायो जाय ओ बिथांमोना ओ जेरै एसेबो खामानि मावा जायो लोङो उन्दुबाय थायो बेफोर रखम मानसिनियाव सो जोङो बांसिन जोङो बेराम आजारखौ जोङो नुयो आरो। जायफोरा गेलेनाय बादायलायनायाव थायो बिथांमोननियाव जों बारा बेमार आजार साफिनायखोनो नुनो मोना। बिनिफ्रायनो जों मि थिनो हायो दि जोंनि देहायाव गेलेनाय खेला बाला ओ खेला दुला बेफोरो जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै जोङो दिनै मिथिनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां? जोङो गेलेनायखौ जोङो लाखिनांगोन। जोंनि गेलेनाया जोंनि साख्रि बाख्रि मावनो थाखायल' नङा। बा गेलेनानै साख्रि लागोन आरो नों गेलेनानैबो नोङो दिनैनि दिनाव गोबां गावनि लाइफखौ जोङो ओ गावनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो दानायखौबो नुदों जों गेलेनायनि गेजेरजों। नङा होमबा? गेलेनायनि गेजेरजों जों दिनै साख्रि बाख्रि मावनाय खौ जों नुसुंसे सेरावनो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय जों आर सारियाव जोंनि ओनसोलाव गोबां साख्रि मोन्दों आरो जेरै आर्सारि गेलेनानै दिनै एसिया काप गेलेनो हादों दिनै। इन्टारनेसनेल जेरै इउ एस ए बिदिनो थाइलेण्डफोराव गेलेनानै जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिदिनो इण्ड'नेसियाफोराव गेलेनानै बिदिनो नाम खामायबोदों लोगोसे बिथांमोनहा दायो साफा साफा ओ गभमेन्ट जब हल्दार आरो। थांमोनहा दायो गभमेन्ट जब मावो जाय गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथ थांमोना दिनै ओ गावगायनि जिउ राहा खौ दानो हाबाय आरो। बिथांमोना बे जिउखौ गोजोनै बारलांहोनो हासिगोन मानोना बिथाङा नांगौ रोखोमनि जब मोनबाय। बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां आरो। बिथांमोना गेलेनानैनो दिनै गावखौ जिउ राहा दानोबो हादों। लोगोसे ओ गावगायनि देहायाबो गोख्रों थागोन। नङा होमबा नोंथां? गेलेनायाथ' मालाबाबो गाज्रि देहानि गाज्रि होनना रावबो दिनै एगजामपोल होना बुंनो हाया बेखौ। गेलेनायानो बयनिख्रुइबो आरो एक्सारसाइसनि सेबां मुलि जेबो गैया आरो। नों आरो जानायखौ नों जोथोन लानांगोन सामफ्रोमबो। जुदि जौ सेरेब लोङोबोनानै जुदि नों देहा मोजां खालामनो नागिरदोबा बियो नोङो थाङै थाङै लासाव फैसाबो थांगोन नोंहा देहा बेमार आजारबो जागोन। अब्ला नोङो गोबां ओ थावरिनो गोनां जिउआव नोङो थावरि जोबनो हानाय नङा आरो देहा लोरजियाबाथ' नों जेबो हाबाखोनो मावनो हानाय नङा। नङा होनबा नोंथां? बेखायनो जोङो जानाय लोंनायखौ जोङो सामफ्रोमबो ओ गोसो होनांगौ आरो जानाय जोंनि गोसो होनायनि माने कारना बे जानाय इ हिसाबनि जानांगौ आरो जोङो। जोङो बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहानिबो खुथि आरो जोंनि हजम खामग्रायाबो खुथि जायो। आरो मोनसे खोथा नोंथां जोंनि देहा सावस्रिखौ जों जोथोन लानोब्ला जोङो फुंबिलि समाव जोङो दै लोंनांगौ जों हानाय मानि। बिनिफ्राय जोङो हराव एसे खमायनांगौ आरो दै लोंनायखौ। फुङाव आरो बेलासि बेफोर रखम सानजौफुफोराव जों हानाय दैखौ लोंनो हायो नोंनि देहानि सोलेर खौ नायनानै आरो थिग बिदिनो नोंथां बै मा होनना बुंगोन बर'फोरा ओन खायफा खायफा जायगायाव जोङो गोबां बेले बेजे जों आदारखौ जालायनायखौ नुयो। नङा होमबा? आथिखालावथ' जोङो फास्ट फुड जायो मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय जोंनि गोबां देहाफोरा दिनै लोरजिया जालांनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। बेखायनो बेफोर आदारनिफ्राय जोङो अरायबो गोजानाव थानांगौ ओ मानोना जोंनि देहा गुफुं लाखिनोब्ला जोङो बाहेराव फाननाय जाय हाइजेनिक आदारफोरखौ जोंनि देहायाव सोनो नाङा आरो नों थां बेफोरो जोंनि देहानि हानिकारि आरो। बेखायनो आं मोन ओ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो लुबैबाय दिनै जोंनि देहा सावस्रि जोथोन लानाया नोंनि आंनि गासैनिबो बियो दायथ' नङा होमबा नोंनि देहायाव मा जा दों नोंनि देहायाव मानो बिदि जादों नों गावगाया गावसो गावगायनि देहाखौ मिथियो। नङा होमबा? गुबुनाथ' मालायनि देहा सोलेरखौ नायना होबाय थानो हाया नङा होमबा? बेखायनो जोङो जोंनि ओ जानायजों लोगोसे जोंनि ओ साननाय हनायखौ जों सोलायनांगौ आरो जोङो सानफ्रोमबो एक्सारसाइस खालामनांगौ। आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि देहा सावस्रिया मानि था खाय जोथोन लानाया गोनां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां। जोङोथ' ओ नोंथाङा माखासे फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो ओ जोंनो देहा सावस्रिया माने जोबोद गोनां आरो ओ जोङो जे देहाया एबा सावस्रिया जोंना मोजां नङाब्लानो जोङो जेबो गैया माने जोङो था अ थरसे दंफां मुरा बायदि होननानै जों बुंनानै लानांगोन जुदि जोंनि देहायानो ओ जेबो ओ मोजां नङाब्ला। बा जोङो जेबो खामानियाव गैयाब्ला बेनि खायनो जोङो देहाखौ एबा सावस्रिखौ माने दोम मोजाङै लाखिथारनाया गोनांथार आरो। जोङो गोदोनि समाव जोंनि खुदियाफोरखौ बा उन्दैफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेनेबा बिसोरो न'आव थायालासिनो बिसोरो बायदिसिना ओ खेलाफोर गेलेहैयोमोन बायजोआव थांनानै लोगोफोरजों बा खारनाय बारनाय बा थाखोमा लायनाय होसो लायनाय बिदिनो जोङो ओ बै नारें जुमब्राफोरखौ जोलुर बानायनानै जोङो जोनानै गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेनायजों बिसोरो उन सिगांनि उन्दैफोरनि माने खुदियाफोरनि बा लाइमोनफोरनि देहाया जोबोद फ्राद फ्रिदमोन माने बिसोरो आरो बिसोरखौ माने ओ थाबैनो बेफोरबायदि ओ बेमार बा बेराम आजारफोरा माने थाबनो ओ गाग्लोबनो हायामोन आरो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोन जे ओ बे गथ' उन्दै उन्दैफोरा बा लाइमोनफोरा माखासे समाव माने बायजोआव ओंखारलाङा जेबो गेलेया बिसोर न'आवनो थानानै मा खालामो बिसोरो मबाइलफोरखौ नायनानै थायो नाय बेबायदि ओ ओरैनो जिरायनानै थायो बेबायदि जाहोनाव माने जों आथिखालनि बे लाइमोन बा खुदियाफोरखौ जोङो बायदिसिना बेमाराव बा बेरामजों साग्लोबजानानै ओ थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बा लोरबांबो जायो बायदिसिना एसे बोलो गैया बिसोरो खामानि मावनो हाया। बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दायो। बेनिखायनो जोङो माने गावखौ स्ट्रं बा गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो एसे खामानि मावनांगौ बा बियाम खालामनांगौ। जिखि जाया जोङो ओरैनो जिरायनानै थाबाय थानाङा आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा गुवारैनो गुवारैनो खोथाखौ बुंबाय आरो जोंनि बे देहा सावस्रि जोथोन लानायाथ' जोङो ओ नोंथाङाबो गुवारैनो फोरमायना होनो हाबाय अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौआबो गोबां जाबाय ओ जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दोनथ'बाय होमबा बेखिनियावनो
थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ औ गोजोनबाय